खोनादों ना?
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय दे बिदिब्ला अ अ
औ
दे बिदिब्ला बे समाव जोङो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि। खोनादोंना औ दैज्लां औ औ दैज ज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जि जिनै दान दङ बे जिनै दाननि गेजेराव जोङो मोननै जिनै दाननि गेजेराव जोङो मोननै बेबायदि बोथोरफोर जोङो मोननो हायो जेरैहाय दैज्लां बोथोर आरो मेसें बो थोर दा जोङो मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला जेराव गोजाङो आरो अ खाफोर हाया बेखौ जोङो मेसें बोथोर होननानै जोङो बुंनो हायो आरो दायो जोङो सावरायगोन दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला ओ दायोथ' जोंहा दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव बेबायदि अ खाफोर हायो आरो जोंहा सानदुंनि दुंनाय बिदुंआ गोबांथार बेबायदिनो गुदुं जायो आरो गोबांथार बेबायदिनो गरम जायो दैज ज्लां बोथोराव आरो नैबे दैज्लां बोथोराव जोङो ओ जोंनि गिस सि आबादफोर जोङो मावनाय जा जायो दायो जेरैहाय माइ गायनायनि सम दायो दैज्लां बोथ थोराव जोङो माइ गायो जेरै माइखौ जोङो दैज्लां बोथोराव माव खेथि खालामना लाना आबाद मावना लाना नानै जोङो मेसें बोथोराव बे आरामै जोङो जानो मोनो। आरो दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला बे दैज्लां बोथोरावहाय ओ जोङो माखासे आबादफोर आरोबाव मोननो हाबावो जेर रैहाय मैगं-थाइगं लानानै फोरला, जिंखा बेबायदि थास' लाव बंगा, थासोमलि फोर भिन्दि लेस्रा आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर जोङो मोननो हायो आरो फिथाइ-सामथाइ होननानै बुङोब्ला थाइजौ, खान्थाल, लिसु आरो बेबायदिनो गुबुन-गुबु गुबुन फिथाइफोर जोङो मोननो हायो। आरो बे गरम बोथोरावहाय बा दैज्लां बोथोराव जोङो गरमखौ होबथानो थाखोय बा गरमनिफ्राय खारग'नो थाख खै जोङो न' सिङाव थानानै फोर लायो। आरो जोङो बेखौ कारेन्ट जों। सालायनाय जायो आरो माब्लाबा जोङो गरमनि। फ्राय खारग'नो थाखोय। जोङो बिफां सिङाव थानानै मिथिंग्रानिफ्राय मोननाय माखासे। खासे मोजां बारफोर। खौ लानानै जोङो जिराय। हायो आरो जिरायनानै जो जोङो बेबायदि बारफोरखौ जोङो लानो हायो। जोङो मिथिनो हायो दैज्लां बोथोराव जोबोद। गरम जायो। आरो गोबां थाम्फैफोरजों। खौ अरो आरो। बेबायदिनो गोबांथार आबाद। फोर जोङो दैज्लां बोथोराव मोननो हायो। आरो बे दैज्लां बोथोरावहाय। गोबां बेबायदिनो दैबानाफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दैबाना जानायजों गोबां जायगाफोराव लोमलानानै माखासे नाफोरखौ जोङो मोननो हायो हमनो। हायो आरो गोबाङा जेखाइ खबाइफोर लानानै हमो। सेनफोर आरो खखा फोर जायफोर खौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो। मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवा बेनिफ्राय बानायनाय जायो बेजोंनो मानसिया हमनानैहाय। ना। फोरखौ जानो हायो बे दैज्लां बोथोरावहाय। अब्ला बे समाव नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै बुङोब्ला बुंनो हागोन।
औ औ थारैनो। दा नोंथाङाथ' गोबां खोथा बुंलांखाबाय एसे आवगायावनो। दा दैज्लां बोथोराव अ गोबां बिबांनि जों अखा हानायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो गोबां ओ सानदुं दुंनायखौबो जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव गोबां गरम जानायखौ जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव। उम थिग बेबादिनो दैज्लां बोथोराव जोङो दैमा दैसा ओ दुब्लि फोथार बायदिफोरखौ जों लोमस्रावनायखौ नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव ओ जोंहा दैबानायाव ओ दैबाना सोमजिनायखौबो जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव। ओ दैज्लां बोथोराव जों दैबाना जानानै जोंनि आबाद फोथार बायदि रोखोमनि न' बां, जिब जुनार, दावमा दाउसा बायदिफोरखौ खहा जानायखौ जों नुनो मोनो दै ज्लां बोथोराव। थिग बेबादिनो जोंहा दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जों दैज्लां बोथोराव ओ खायसे खायसे आबादफोरखौबो जों आबाद मावनाय नुनो मोनो। जेरैहाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै माइ आबाद ओ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जोंहा जिंखा, लेस्रा भिन्दि, पथल बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि जोङो आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो। दा दैज्लां बोथोर होननानै बुङो ब्लाथ' जोंहा ओ दैज्लां बोथोराव जोङो गोबाङानो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जों जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो बांसिन मावो नालाय थिग बेबायदिनो जोंहा बेबादिनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा दैज्लां बोथोरनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैज्लां बोथोराव ओ जोंनि गामि ओनसोल एबा लामा सामाफोरा ओ गाज्रि जानाय थासारिखौ जों नुनो मोनो। जेरै हाय दै लोमस्रावना थानानै जोंहा हा दैज्लां बोथोराव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो जोंहा हान्था मेला खालामनाय राहा जाय राहा खान्थिया जोंहा एसे उसुबिदा जानाय खौ जों दैज्लां बोथोराव नुनो मोननाय जायो। दा जेरैहाय जोंहा दैज्लां बोथोराव जों आरोबाव नुबावो जेरै दै बांनायनि जा होनाव जोंहा लामा सामा आ दालां बायदिफोरा गायग्र'बनाय एबा बायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव जोंहा फरायसा बि फरायसाफोरनि बिथिंखौ लानानै एबा फालांगिरि फालांगियारि एबा रांखान्थि थियारि बिथिङाव जाय खामानि मावबोदों बिथांमोना ओ थांलाय आ फैलाय जाय हान्थामेला खालामनाय राहा बे राहायाव बिथांमोना गाज्रियैनो आ सम खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो गोबां गोबां बि थिङाव जेरैहाय दैज्लां बोथोराव अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि जा फोथार दुब्लि लोमसावो जायनि जाहोनाव जोंनि जिब जुनार फोराबो जिब जुनार बायदि दावमा दाउसाफोराबो जानो थाखाय आदार मोनैखौ जों नुनो मोनो आंखाल खौ नुजाथिनाय जों नुनो मोनो बेबादिनो जोंहा गोबां रोखोमनि जेंनाफोर जों नुनो मोनो जेरै दैज्लां बोथोरावथ जोंहा अखा हानायनि जाउनाव हाग्रा बंग्रा एबा लामा सामा नफोरनि हाग्रा बंग्राया आ बारा जानाय एबा साग्लोबनाय खौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव अखा गोलैयोब्ला जोंनि हाग्रा बंग्राफोरा एसे आ आ लावस्रावनो एबा जौगाखांनो खाबु मोनो नालाय जायनि जाहोनाव जों दैज्लां बो जेराव जोंनि आ बायदिसिना हाग्रा बंग्राखौ जोङो साग्लोबनायखौ नुनो मोनो एबा हाग्रा बंग्रा जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बिथिङावनो औ
नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ होनाय औ नोंथाङा जिफोर बाथ थ्राखौ बुंबाय थारैनो बेफोर गाससिबो सैथो आरो नोंगौ दिनै जोङो आरो दैज्लां बोथ थोरनि सोमोन्दै नायनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव हायो आरो
उम हुम।
दैज्लां बोथोराव ओ फुंनि ब्रै बाजि साननि सोरांङा जोंनियाव आरो ओ जेब्ला साना ओ दैज्लां बोथोरावहाय साना हरनि बेबायदि स्नि बाजिसोआवसो खोमसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेबायदिहै जोङो गोबांथार गोलाव दिन एबा गुसुं हरखौ जोङो दैज्लांबो बोथोरावहाय मोननो हायो। आरो बे बोथोराव जोङो मेसें बोथोराव मोननो हायि माखासे मैगं थाइगंफोर बा आबादफोरखौ जोङो बे बोथोर बोथोराव जोङो मोननो हायो। बेखौ जोंहा मबेबा बिथिंथिं दैज्लां बोथो थोरा जोंनि थाख खै खहा जानो हागै बेथिं जोंनि थाखाय मोजां जेरैहाय जों सुबुं सुबुं माहारिया बा जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावथ' बा जों बर'फोराथ' ओं ओंखाम जायाबा थानो हाया नङा होमबा दा ओंखाम जानो थाखाय जों मा खालामनांगौ जोङो माइ आबादखौ खालामनांगोन। दा माइ आबादखौ जोङोथ' मेसें बोथोराव जों खालामनो हाया जोङो दैज्लां बोथोर बोथोराव अखा हानाय बोथोराव त जो माइ आबादखौ जोङो खालामनांगौ जायो। दाबिनि खाय जोंनो दैज्लां बोथोरा जोबोद गोनां दायो जोंहा आबाद बुथुमना लानायनि सम बा आबाद गायनायनि जोंहा सम जानानै फैबाय
जाबाय औ, उम नंगौ।
खोथिया फोबाय हालेवबाय ज माइ गायनो नांसिगोन सिगांनि समावहाय माइ गायनो थाखाय गोबाव बेबायदि सम फोर लायोमोन नाथाय दानि समाव जोंङो नायब्ला मोननो हायो सिगाङाव ओ बेबायदि नांगोलफोरजों हालेवनानै बेबायदि गोबाव समनि उनाव माइफोर गायोमोन नाथाय दायो माखासे ट्रेक्टरफोर बा मेसिन फोर जोंनि गेजेराव फैबाय जायनि जा जाहोनाव जोंहा मास मोनसे से दान लानो गोनाङाव ओ सप्तासेयावनो जोङो जोंनि गासै आबादफोर एबा बा माइफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो लानो हायो आरो बे दै लोमनायाबो जोंनि थाखाय गोबां बेबायदि मुलामफाफोरखौ होयो जोदि दैलोमो माब्ला जोङो माबोरैहाय माइ गायगोन आरो जुदि जोंहा दै गैयाब्ला अखा फैयाब्ला जोङो माबोरै जोंनि आबाद खौ जोङो बोखांनानै लागोन आरो जोङो बेबायदिनो बे बो थोराव जोङो मेसें बोथोराव मोनजायोय मैगंफोर खौ जोङो मोनजानो हायो। जेरै जोङो ओ थास' बि बारफोर बेखौ जोंङो मेसें बोथोराव मोनजाया जोंङो दै ज्लां बोथोराव मोनो आं सानदों बेखौ जानो बय बो मोजां मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा नै दायोथ' मेवाइनि बोथोर मेवाइजों अनलाजों दाउ जानो मोजांमोनो बेखौ जोंङो मेसें बोथोराव मोना नाथाय जों दैज्ल ज्लां बोथोरावसो मोननो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे फोरला जिंखा बेखौबो जों जानो मोजां मोनो बे खौ जों मेसें बोथोराव मोना दैज्लां बोथोरावहायसो जोङो मोननो हायो दिनै जोङो साननानै नायोब्ला बोथोरफोरा जोंनि था खै नांगौ बायदि जोंनो गोनांथि जानायखौ जोंनो जुगायनानै होबाय थायो जों मावनानै जानो रोंबानो जोङो आखाइ आथिं सोमावनानै जानो रोंबानो जोङो मोनजा गोन एबा जों बुथुमनानै लानो हागोन दा जोंहा बे समावहाय ओ आबाद बुथुमनायनि सम बा गायनानै लानाय बा इनभेस्ट खालामनायनि जोंहा सम आरो जोङो बेखौ मेसें बोथोराव जोङो आरामहै बेबायदि जनानै जों मोनजागोन जुदिअबो बोथोरा गरम अखा हायो अब्लाबो जोङो खस्थ खालामनानै जायोब्ला जोङो उनावहाय मोजां बेखौ जों मोननो हागोन अब्ला बे समाव जोङो दैज्लां बोथोर सोमोन्दै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे बाथ्राखौ सावरायनो मोननायनि थाखाय। थाखै।
दे साबायखर।